हेलौ
हेलौ नोंथां औ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओ मा खालामगासिनो नोंथां?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां औ
औ औ औ। नोंथाङा आंजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ। ओ जोंनियाथ' बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा एबा जिब जुनार फिसिनानै नखर खुंगासिनो दं नङा होमबा नोंथां ओ जोङो जिब जुनार एबा दावमा दाउसा एबा अमा बोरमा बिदि ओ फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा जायो एबा माबादि ओ फिसिलाङो बेखौ नोंथाङा एसे बुंफोरथिना होदो।
हागोन नोथां जागोन जेरै जोंना दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गोदोनिफ्रायनो जोंना दाउ अमा फिसिनानै माने न'खरफोरखौ सालायबोगासिनो नोंथां। बिदिनो जोंना दासिमबो दासिमाव लागैबो माने जोंना बिदिनो दाउ अमाय फिसिनायखौ माने ओ दासिमबो जों नुनो मोनो आरो दासिमबो ओ फिगासिनो दङ' आरो बिदिनो जोंना गोबां सुबुंफोरानो न'खरफोरखौ माने बे दाउ अमा फिसिनायनि रांजोंनो माने गोबां न'खरफोरा माने सोलिनानै एबा बिदिनो ओ सोलिनानै एबा बिदिनो गथ'फोरनि थाखाय माने नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ माने सुफुंनानै होनो हादों आरो नोंथां। जेरै जोंना दाउ अमाखौथ' जोंनि बर'फोरा लाखायोआनो फिखायोआनो बेनि अनगायैबो जोंना जेरैहाय न' न'आव फिनायनि अनगायै बा आथिखालावहाय जेरै गोबां फार्मफोर बानायनानै जोंनाय फिनायखौ नुनो मोनो नोंथां। अ जेरै जोंना फार्म बानायनानै फैयोब्ला जोंना मोनसे जायगायावनो गासै दाउफोरा माने ज'यै थानाय जायो। ओ बिदिनो जोंना मालायनि न' न' थांथिंनानै माने बिदिनो मालायनि न'आव थांनानै बेमार माने बेफोरबायदि जादानानै फैनाय जाया जेब्ला जों फार्म बानायनानै बेखौ न' सिङाव दोननाय जायो। औ जेनेबा जोङो औ। न'फोरावहाय दाउ फिसियो अब्ला जोंना बेै दाउफोराहाय गुबुन न'नि गुबुननि न'आव थांनानै माने बिद दिनो बेमार लानानै फैयो आरो नोंथां बिदिनो जोंना ओ न'नि दाउ फिनायफोरा बिदिनो गोबां बेमार जानानैबो गोबां थैयो आरो जोंना गोबां खहा जायो। जेरै जोंना बेफोर थैनाय दाउफोरखौ फानो मोनब्ला जोंना गोबां रां मोनगौमोन। बिदिनो जोंना बेमारजोंबो गोबां थैनानै खहा जायो जोंना दाउ फिसिनायावहाय ओ दाउल' नङा जोंना आथिखालाव अमाफोराबो गोबां बेमार जानानै थैगासिनो दङ' आरो बिदिनो जोंनि ओ रांफोरा बेफोरबायदिनो गोबां खहा जालांगासिनो दङ' आरो नोंथां। ओ जोंनो जे जेरैहाय दाउफोरखौ बिदिनो जोंना फारम एबा ब बानायनानै दोनोब्ला जोंना बै जायगायावनो गासैबो ज' थानायखायनो जोंहा माने बेमार जानो नागिरा। आरो जोंना ओ दाउ फिसिनायावहाय गोबां मुलिफोर एबा भिटामिनफोर दङ'। बेफोरखौ जोङो लाबानै बिसोरनो जाहोयोब्ला जोंना दाउफोरा एसे थाबनाय देरो आरो जोंना बेमार जानायनिफ्रायबो रैखा खालामनो थाखाय जोंना आथिखालावहाय मुलि मोनो। बेफोर मुलिफोरखौ जोङो जाहोयोब्ला जोंना ओ बेफोर बेमारफोरनिफ्रायबो जोंनि दाउफोरा माने बासायनानै थालाङो आरो नोंथां। ओ जोंना जेरैबायदि गोदोबोथ' जोंना गोबां दाउ फिसियोमोन। अब्लाबो जोंना गोदो एसेबां बेफोरबायदि मुलिफोर गैबाङामोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ दाउ बेमार जानायनि बेसेबां मुलि बेफोरबायदि गैयामोन आरो जोंना दाउ देरनायनिबो एसेबां भिटामिन होनो रोङामोन जोंनि सुबुंफोराहाय। ओ जेरैहाय न'नि ओंखाम जानानै एबा न'नि आदार जानानै जा एसे देरो बेखौनो बिसोरो ओ बाजारफोराव फाननानैहाय रां खामायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय जोंना ओ आदार जानानै देरनायनि अनगायैबो गोबां मुलिफोर एबा ओ हासारफोर होनानै जोंना दाउ एबा अमा बिदिनो बोरमाफोर मोसौफोरनो जोंना थाब थाब माने गेदेर खालामनानै जोङो फालांगि एबा फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
अ
जेरै जोंना ओ दाउफोर दाउल' नङा जोंहा अमाफोरखौबो गोबां बिदिनो गलाल एबा गन्द्रा बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। आथिखालनि मुगायावहाय जोंना न'फोराव मासे मानै लानायनि अनगायै आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां बुरजा बुरजा अमा दाउफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोंना ओ अमा गलार बानायोब्लाबो जोंना ओ हाखर एबा फुख्रिनि सेराव जोंना बानायनानै लानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिनि खिफोरखौ सुस्रायोब्ला बेनि अमानि खिफोरखौ माने नाफोरा हाखराव मोनजानानै बिसोरबो नाफोराबो माने देरो बेनिखायनो जोंना सुबिदा बायदियै बिदिनो हाखर हाखर जिंफोराव एबा बि बिदिनो लङाफोराव जोंना बेफोरबायदि जिंफोरावहाय बे अमानि फार्मखौ जोंना बानायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो औ बिदिनो आरो आथिखालनि मुगायाव जोंना गोबां मोसौफोरनि फारामफोरबो बानायनानै दङ गोबां रां मोनो जोंना मोसौआवबो बिदिनो जि रोजा नैजि रोजा बेफोरबायदि मोनो मासे मोसौ फानोब्ला माने गोबां रां मोननो हायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना मोसौफोरखौ फिनांगौ आरो जोंनावथ' मोसौआ मासे माने जोङो मान होयो जे जाय जुनारखौ जोङो मान होनानै फियो बे मोसौखौ जोङो गोबां मान होनानै फिनाय जायो आरो जोङो बेखौ माने भगबान बायदिबो माने फालियो आरो नोंथां बिनिखायनो जोंनि न'खरफोरावहाय माने गासैबो गंफ्रोमबो नखरावनो जोंना मोसौआ माने थाखायो माने जोङो मोसौखौ मासे जुनार महरै बाबो जोंना बेखौ मासे भग'बान बायदि जोंना फुजिनानै एबा मान सनमान होनानै फिनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा बिदिनो अमाफोरावबो गोबां रां मोननो हायो मासे अमा बिमानिफ्रायनो जोंना गोबां फिसा बारायनो हायो जेरै जों फिसा जानायावबो जोंना गोबां बेफोरबायदिनो मुलि भेक्सिनफोर होनाय जायो। बिदिनो होनानै जोंना बिदिनो मुलि भेक्सिनफोर होनानैनो माने अमा फिसाफोरखौबो गेदेर खालामनानै जोंना थाब थाबनो फाननानै माने रां खामायो आरो आथिखालनि सुबुंफोराहाय जेरैहाय बेफोर रांखौ जोंना न'खराव माबा माबि माने बिदिनो जानाय लोंनाय एबा फिसाफोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ माने बेफोरनि बेफार खालामनायजोंनो जोंहा माने याव सुफुंना होनो हायो आरो नोंथां आरो जोंना बिदिनो लेखा फरायनायावबो रांखावरिनि आंखाल जायो। बे रांखावरि आंखाल जानाय समावबो जोंना बिदिनो दाउ अमाफोरखौ माने फाननानैहाय जोंना माने फिसाफोरनो नांगौ जानायखौ माने सुफुंनानै होयो होनो हायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंना गंसे न'खरावहाय बिदिनो दाउ अमा लायोब्ला जोंना गोबां मुलाम्फा जायो आरो बिदिनो न'खराव माने नांगौ जानाय आंखालफोरखौ सुफुंलांबाय थानो हायोब्ला माने न'खरावबो जोंना आंखाला जोबलाङो। बेनिखायनो जोंना न'। नख न'खराव माने बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै लाथारनाया जोंनि गोनांथार। समायावहाय जोंहा थाइसेबो गैया जायो अब्ला जोंना बै। दाउ अमाफोरखौ माने फाननानै जोंहा रां खामायोब्ला माने। गोबां मुलाम्फा जायो आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै एसे। सुंद' एबाबो फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जोंनियाथ' जेनेबा गोदो जोङो बिदि दाउ अमाफोरबाबो जोो मोसौ। बोरमाबाबो जोङो माफा मानै बिदि न'खराव। बिदि नायनो हाया एबा सामलायनो हाया। होनना जोङो बाहाय बांला फिसिनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा। जोङो। नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां नुनो मोनो बिदि जोङो ओ बिदि न'आव नांगौनि आनथाल' जोङो फिसिनायखौ नुनो मोना बिदि फालो फालो फिसियो एबा जोङो। ओ बोरमा एबा अमा। दाउफोरखौ जों फार्म बानायनानै जोङो ओ फिसिनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ जोङो न'आव फिसिनायल' नङा आथिखालाव ओ बर'फोरा गोबां। बिथिङाव ओ गोबां थाखोआव गोजौ थाखोआव जौगाबोगासिनो। ओ बिदिनो जोङो गुबुननिफ्राय बिदिनो भेक्सिन बिजि होनानै। जोङो ओ बाहेरनिफ्राय जोङो दाउ फिसिनो लामनायखौ एबा जों गोदाना फाननाय एबा। फार्म बानायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो बिदि ब्रयलारफोरखौ ओ जोङो गोबां ओ बर'फोरा जों गोबां जौगाबोगासिनो। ऐ रावबो ओरैनो ओ ज ओ ना थानायखौ नुनो मोनला मोनसे नङा मोनसे राहा दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोङो अमाफोरखौबो जोङो बिदिनो फिसिनानै फिसा। ओ जाहोनानै मासे बिमानि फिसायानो जोंनिया ओ जिनै जिथामथा जायो। अब्ला बेहाय जोङो ओ एसे जोङो मास मोननैसो जोङो ओ नै दानसो बिदिनो जोङो थाम दानसो फिसिनानै फानोब्ला बेखौ ओ जोङो मासेयावनो बा रोजा एबा ब्रै रोजा मोनो जोङो। होमबानोथ' जोंनो गोबां जायो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो ओ बिदिनो गोबां ओ न'खरनि नांगौ जानाय एबा जों गथ' गथायाइनो सोलोंथाइ होनो। एबा जोङो गाननाय जोमनाय होनो थाखायबो जोंहा गोबां सुबिदा जायो। आरो जोङो बेजोंनो बिथांमोनखौ जोङो गोबां जौगालांनाय नुदों न'खरफोरखौ बेजोंनो लुनाय। एबा दानाय नुनो मोन्दों। जोङो बिदि ओ जायगायावाल' अमाफोरखौ फाननाय जाया गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो। गारिफोरजों दैथायहरनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो। बर' फालांगिफोरखौबो ओ बिदिनो। जोङो दाउफोर बुङोब्लाथाय जोङो ओ दाउफोरा जेनेबा बिदि ओ बो गोबाव गोबाव बिदि बोसोर बोसोर फिनाय जाया दाफोरखौ। ओ बिदिनो जोङो गोजां बोथोर समबा नाथाय जोंनिया दाउफोरा ओ बिदिनो बेमार जाना थैलाबायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो। ओ नाथाय आथिखालाव दानिया मुलि आरि होनानै जोङो फोथांना लाखि आखिनायखौ नुनो मोनो बिदि जोङो फार्म बानायनानै फिसिनायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ बेहाय जोङो फार्म बानायनानै ओ दाउफोरखौ जोङो फिसिनानै बिदिनो फानो दाउदै एबा जोङो। ओ दाउ दाउसाफोरखौबो जोङो फाननायखौ गोबां नुनो मोनो। जोङो बिदि न'नि दाउफोरखौ जोङो फिसिना फानोबा गोबां रां मोननो हायो। ओ एबा जोङो केजि हिसाबै जोङो ओ सुनानै फाननायखौ नुनो मोनो। ओ से केजियावनो जोङो ओ दाउफोरखौ ओ ब्रैजौ बाजि एबा जोङो बाजौ गोबां मोननायखौ जों नुनो मोनो ओ मासे बिमानियावनो जोङो बिदि जिबा जिब्रै बिदि ओ दाउसा जोङो मोननो हायो। ओ एबा जोङो दाउल' नङा जोङो हांसो गोबां फिसिनानै जोङो फाननायखौ नुनो मोनो जोङो न'खराव आलासि दुमसि फैबाबो जोङो एबा सावरि बादालि जानायबाबो जोङो न'फोरनि दाउसा दाउफोरखौ जोङो बुथारनानै एबा जोङो दाउला फेदेरनानै खासि खालामामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेहाय जोङो ओ गोबां बिदिनो सिथारनानै ओ जालायनाय एबा आलासि फैबा जाहोनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बिदिनो गोबां सहाय जायो ओ बिदिनो अमा दाउ एबा जोङो बोरमा मोसौफोराबो जोंनिया गोबां मुलाम्फा जायो जोङो मोसौफोर खौबो जोङो फाननानै एबा जोङो ओ दामब्राफोरखौ जोङो हालिसेफोरावनो जोङो ओ बाजि रोजा एबा द'जि जि रोजा जोङो गोबां ओ जोङो हालि फाननानै जोङो गोबां से लाखनिफ्रायबो जोङो बारा मोननायखौ जों खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो मोसौ गाइ फिसिबाबो जोङो गाइखेरफोरखौ फाननानै नांगौ फिसा फेनलाफोरखौ जोङो बुथुमना लानो हायो नङा होमबा बिदिनो बर'फोरा गोबां जौगालांगासिनो नों नोंथां बिदिबा जोंहा समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा ओ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आंजों सावरायनायनि थाखाय दे बिदिब्ला नोंथां औ दे औ